खोनाबायना।
औ खोनादोंदा।
औ औ दा जों टपिकखौ मानि सायाव रायलायनो।
आथिखालाव इन्टारनेटनि बागै रायलायसै नामा।
औ औ मा बायदि बाहायो? सानफ्रामबोनि जिउ खुंनायाव जोंनि इन्टारनेटआ माबायदि खामानि माबा हेफाजाब होदों। बिनि सायाव सावराय जागोनना जेनेबा मबाइल, लेप थ' बिदिफ्रा जोंखौ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव माबायदि हेफाजाब होयो। फरायनायाव लानो ओमफ्राय फरायनायनि लानानै जोंनि सानफ्रामबोनि नांगौ जानाय जेनेबा अनलाइन सपिं खालामनाय बिदि बेयाव माबायदि हेफाजाब होयो बेखौ रायज्लायनो हागोनना। औ दा नों खोन्थानो हागोन नोंनो खिन्थाग्रोदो दे मा बायदि हेफाजाब होयो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव बेफोर मुवा। मुवा बेसथादफोरखौ बाहायनानै
औ आथिखालाथ' जों इन्टानेटनि जुगानोखा। बेबादि हिसाबै जोंनो दा मबाइलनिथ' गोनां जाखाथारो। मबाइल लङाबास जो सोलिनो हा ले टप बेफोरनि थाखाय जोंहा गोबां गोनांथि जानानै फैबाय दा बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे थांस्लाबनो हायै खामानिफोरखौ थांनानै जोङ खाथियाव थांनानै जों मावस्लाबनो हायै खामानिखौ जों माखासे जेअनलाइननि गेजेरजों मावनो हायो दा बे मोनसे
गोनां थार
दानि जुगावथ' गासिबो इन्टारनेटनि जाहैबाय जेनेबा इन्टारनेट जाहै जोङो एगजाम एगजाम फोर खौनो होन मेरला रोख खोमनि एगजाम जेनबा साग ख्रिनि एगजाम जेनेबा मामानि मा होनोमोन ड टरनि इगजाम जेनबा इन्जिनियारफोरनि एक्ज जाम बेफोरखौ जों दा न' माबानि फ्रायनो माहोनोमोनलाय लिरनाङा लासिनो दायरेक जों अनलाइननो होनो हाबाय।
औ औ हाबाय।
दा बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा इन्टारनेटनि जोहै जोङो मा होनोमोनलाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय जेनेबा इन्टारनेट फननि जाहै जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावबो जेनेबा फनजोंबो रायजलायहरनो हाबाय गोदोनि समावथ' बे बायदि थ' रायलायहरनो हायामोन। मामाजोंसो अ' लारायबाबो जेनेबा सिथिक बि सिथिक माने लाइजाम लाय जाम हरलायनायसो जोयोमोन। ना आरो बेबो दाग न'आव सोहैनांगौ। पसजोंनो पसजोंसो थाङो। बेबो मास मोनसे गाहामनि उनावसो नोङो दिनै हरबा मास मोनसेनि उनावसो बै मानसिनाव सहैयो बिदिमोन ना? खिन्थु दानि जुगाव नै जों गैया दानि जुगाव मबेलजों हेलौ होनबानो दानो भिडिअ' कलबो लायरायनो हायो। फनजोंबो मा खबर गोजान गोजान जायगायाव दसेनो लायराय हरनो हानाय सुबिदायाव फैबायना बिराद सोलायबायना जुगा दानिया? इन्टारनेटनि जाहैयो आरो। ओ
औ हा आ इन-इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा दा जों मबाइल थायो बयनि बाख खायावनाव मबाइल थायो जोंङो नआवनो थानानै जोंङो ओ गामिनिबो गामियाव थानानैबाबो जोंङो गोजान सोहोराव थांनानै बहाबा गोजानाव फरायहैनो हायाब्लाबो जोंङो मबाइल फोरनि गेजेरजों माखास सो-सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो ओ जोंहा दाना ओ इउथ गुगोल बायदिसिना ब्रजार फोरनिफ्राय जोंङो माखासे सोलोंथाइ लानो हायो आर। जोंङो ओम जों अनलाइन क्लास लानो हायो माखासे साख्रि बाख। ख्रिनि थाख
साख्रि औ साख्रिनिबो औ।
नआव थानानैनो जोंङो अनलाइन क्लास लानानै। जोंङो सोलोंथाइ लानो हायो जोंङो सोलोंनो हायो माखासेखौ दा जोंनि थाखाय बेयो। मोजां आरो
मोनय बै कभिड जानाय टाइमावथ जों गासिबो अनलाइनसो लाजोबनाय जाखादोंमोन ना बे समावथ। क्लास लानाय टेनडेन्स बिदिनो गासिबो खामानिफ्रानो बांसिन अनलाइनजोंसो जाखादोंमोन ना बै कभिडनि टाइमाव जेनेबा ननिफ्राय ओंखारनो मोनै सम।
औ
औ बै समाव दा बेनो आरो औ
बिनि अनगायैबो जोंङो आरोबाव ओब-जोंङो दा अनलाइननि गेजेरजों माखासे इउटुब चेनेल खुलिनानै।
औ गोबां रांबो खामायनो हायो औ इउटुब चेनेल खुलिदो औ। इन्सटाग्राम फेसबुक बेनि जायैबो गोबां रां। रिल्स बानाय बानाय फट ह। हगार हगार मानसिफ्रा दा बिराद गोबां रां खामायनायखौबो नुनो मोनदोंना।
औ औ
जेनेबा गावनि थांना थानायनि थाखाय एसेबाबो बे मोननाय फैसाफ्रा एसेबाबो हेफाजाब होयो नालाय। ओंखायनो दा बांसिन एसे बेखार बेखार जेनेबा सोरबा सोरबा बेखारल नङा गोसो गुदुंबो थायो। जेनेबा आं बेखौ मावनानै जानोसै औ सोरबा सोरबा इन्टारेस्ट। इन्टारेस्टबो जानानै जेनेबा मावलाङोना। आंहा बेनोखा आंनो लायिबा। बेनो होननानै सोरबा सोरबा मावो ओमफाय सोरबा सोरबा सा। साक्सेसफुल जादों सोरबा सोरबा साक्सेस। जाबाबो बिराद नाजाथाबबाय थादों। दा बिनि जाखायनो बियो। जेनेबा मावनाय हिसाबै। फैसाबो मोनो बे। फैसा मोननो एसे हेफाजाब होयो आरो एखो। मामानि
औ दा बेफोर गासैबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो जादों इन्ट इन्टारनेट नङाब्ला जोङो माबोरै हालायखो बेखौ दा जोङो गोबां गोजान गोजाननि जायग साफोरनि बागै जोङो ओ- नायनो हायो जों गोबां। गोजान गोजान जायगाखौ जों थांनानै नायस्लाबनो हाया माब ब्लाबा ओ-बेफोरखौ ओ- नायनो हाया। दा जों बेफोरखौ मबाइलनि गेजेरजों ओ- नुयैया इन्टारनेटनि गेजेरजों। दा जोंहा। इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां खामानि सोलियोना? ओ-जिपे खालामनाय फनपे खालामनाय जोङो फैसा सोनानै हरनाय औ बेफोर खामानिया जोंनि थाखाय मोजां। आरो
औ औ
आरो जोङो दाथ' ओ- गुवाहाटि बायदिफ्राव जोंना उबे रिब थ'फोर सालायो।
औ औ बिसोर गासिबो अनलाइनजोंसो जाजोबबायना दाथ' औ।
बोरै जागौमोन?
ओ- जानाय नङामोन औ औ औ जेब्लानिफ्रायनो। इन्टारनेट जे माबा जे होन्दों बाहायजेनजादों बे दिननिफ्रायनो मानसिनि सुबुंनि थांना थानाय राहा लामाया एसे मोजांसिन गोरलैसिनाव फैनाय बादि मोनदों आरो आं। ओ- गोदोनि बादि एथ'फां माबा नङा? मा होनोमोनलाय खस्थ' जेनेबा बेबादि नङामोन । जेनेबा दाबसे जायगायाव थांनो थाखायबो गारिसो नेबाय थानांगौ जायोमोन ना? गोदोनि दिनावथ' आर बिबा माला फैगोन बेखौबो टाइमबो मोनथिया खिन्थु नों दानि जुगाव दानि जुगाव अनलाइन नियाव जेनेबा इन्टारनेट जुगाव बेयावनो नोङो रिपिडय'फोरनि एप - उबेरफोरनि एपखौ डाउनलड खालामनानै लाखाबाय मबाइलाव। माबा होबानो मा होनोमोनलाय
लेंहरबानो फैबाय बुक खालामबानो जोंहा दा ओ-फ्लाइट बुक ट्रेन टिकेट फोरखौबो जोङो बुकिं खालामनो हाजोबो इन्टारनेटनि गेजेरजों औ जों लाइन थालायनानै दानहैनांगौ जोङो।
औ गरमाव बेसेबांबा गोबाव गोबाव ट्रेन टिकेट मामा फ्लाइट टिक बेल' नङा दस्रा दस्रानि जेनेबा पार्कफोरनि टिकेटफोरखौबो दाना अनलाइननि बांसिन होजोबनाय नुनो मोनोना बे नुनो मोनबाय आरो लाइन थांनायला दा डाइरेक डाइरेक दानदो डाइरेक डाइरेक। हाबनो मोनबाय आरो। देखायबानो आगोलथ' बेबादि नङामोन। बिराद खस्थ' मोनो आरो आवगोलनि दिन आगोलनिजों दानिजों रुजुयोबा ना एसे।
औ रुजुयोब्ला गोबां फाराग हा अख्रांनि फाराग बुंब्लाबो जागोन औ।
बा अख्रांखौनो नुफेरामोन जों दाथ' दा इन्टारनेटनि जो जाहै अख्रांआवबो थांनो हाब बाय औ। अखाफोरावबो थांनो हाबाय। आरो थांनोथ' थांनो हाबाय आरो बेफोर माब माबायदि बुस्थु जोङोथ' नुफेराखैनोमोन खाथियाव। बेखौ दा इन्टारनेटनि जोहोय जोङो फट'बो नुबाय भिडिअ'बो नुबाय नंगौना अख्रांया माबादि बेखौबो नुयो। ओमफ्राय जोङो नङाबाथ' नुनाय नङामोन ना
औ नंङामोन औ
औ
दा अ माखासे ओ सुबुंफ्रा गामियाव थानाय सुबुंफ्रा बे अनलाइन क्लास लानायनि गेजेरजों गोबां हेफाजाब जादों। बे आंनि थाखाय आरो औ जोङो रांखावरिनि आं आखाल जायोना कचिं लाहैनो हाया
हैनो हाया गामिनि-गामिनि-गामिनि मानसिफ्रा बांसिन एसे गरिबानो जायो नालाय बोरै माबा कचिंनि फिसफोरखौ खालामनो हायाना। बे बेफोरनि थाखायनो जेनेबा अनलाइनाव मेरला मास्टारफोरबो मोजां-मोजां ओंखारबाय। फ्रियावनो इउटुबाव मोजां-मोजां फोरोङो। बेफोरखौ सोरबा-सोरबा फरायनानैनो मेरला मोजां-मोजां गिदिर- गिदिर साख्रिबो मोननाय मेरला रोखोमनि नुनो मोनदों जेन। अनलाइननिद्राय दारैनो आरो। जीं अनलाइन गीयाबाथ' इउटुब चेनेल खुलिनो हानाय नङामोन इउटुब चेनेल खुलिनो हाया होमबाथ' टिचारफ्रा फोरोंनो हानाय नङामोन। नंना-नङा आरो बिसीरसो फोरोङाबा स्टुडेन्टफोराबो फरायनो हानाय नङामोन। फरायनानै बेबादि एसेबां मोजां-मोजां साख्रि जेबो मोनहैनाय नङामोन। दा फार्स्ट मेनानो जाबाय
खामानि होदों आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो रां खामायनायाव जेरै जों गेम गेलेनानै इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गेम गेलेनानै गोबां रां खामायदोंना आथिखालाव आ माखासे जेरै लाइफ थादों। बेबायदिबो थादों। गेम गेलेदों म माखासे गेमाव जोंहा आर्निं खालामदों आरो।
औ औ गेमनि गेमबो गेलेनो हायो औ गावबा गाव एप गावबा गाव एप वेबसाइट खुलिनानैबो बेखौ फाननानैबो
फाननानै लानो हायो औ सेयार खालामनायनिबो जोंहा रिवार्डसफोर मोनो ना जोबोद मोजां
आ-आंनिबा गाज्रिखौ बुंनो हानाय नङा आरो आं दा जोंनि
औ इन्टारनेट इन्टारनेटनि बेलायाव जों गाज्रि बुंनो हाया मा जोङो मोजां खौनो बुंनांगोन ओं गासैबो बिथिङाव जोंखौ देभ्लपसो खालामदों जोंखौ ओम नोंगौ
मा जेनेबा सुबुंफोरखौबो डेभालप खालामनाया खालामदों जोंनि होरखौबो डेभेलप खालामलांनाय जाबाय आरो ओम हा-हादोरखौबो माने बे बयनाबो हादोरावथ' दंखायो नालाय इन्टारनेट दा मोजांनिफ्राय आगोलनिफ्राय जे थासारियाव दंमोन बेनिफ्राय मोजां मोजांसिनाव लाबोनाय मोजांसिनाव लाबोनाय जाहैजोबबाय आरो। औ अनलाइन नि जुग इन्टारनेटनि जुग नालाय रावबो राव थगायलायनो हाला आरो। थगायलायनो हाला बे मोजां जाबाय आरो एसे एसे थगायबानो नोङो बयबो माबानानै हगारनानै होजोबसै ना मानसि फ्रा नुजोबनोसै दा गिनाय फैबाय आरो एसे जेनेबा कारापसनाव एसे गिनाय फैबाय आरो बांद्राय खालामनो हाला आरो
दा जोङो खायफा खायफाहा गोबां रो रोंगौथि दं मानसिफोरा ना गाव गावनि रोंगौथिखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों सेयार खालामो जेरै मेथाइखौ खननाय, खन्थाइयाव रावरायनाय, आर्ट खालामनाय बेफोर गावनि रोंगौथिफोर खौ जोङो भिडिअ' बा ओम मा बेबादि अडिअ फोर खालामनानै मेथाइफोरखौ ओ जोङो सेयार खालामो।
औ गावनि औ औ औ गावनि टेलेन्टखौ गाव देखायनो हानाय जाबाय आरो औ नों मा रोङो औ नों मा रोङो बेखौ देखायनो हानाय जाबाय आरो औ
ओम मोजाङानो ना। बेबायदि आरोबाव जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मा खालामबावनो हायो होननानै नोंथाङा मोनथियो?
ओम बेखौल' मोनथिनाय जाबाय आरो दे ना
अ
बुंनो थाङोब्ला जोंनिटनेनि इन्टारनेटआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउखुंनायाव बिराद गोरलै खालामनानै होबाय मोजां मोजां आरो बे गैयाबाथ' सानसे सानसे गैयाबानो दाख्लैनि समाव नायदो नों सानसे इन्टारनेट गैयाबानो मानसिया माबायदि जायो।दाख्लै
अनलाइन शपिं औ औ अनलाइन शपिं अनलाइन शपिंखौ बुंनांनो थाङोब्ला बहुद बहुद हे हेल्पफु जोंनि थाखाय नांब्रगौबा जों दानो ओ जोङो अरडार खालामनो हायो
औ जानायनिफ्राय लानानै जि जोम
औ मुवा बेसाद ना दोनग्रा दोनथुमग्रा
नोङो जेनेबा शफपिं मलफ्रावनो थांनांनाय नो माबा गोनांथि गैला आरो। दानि मबाइलावनो अर्डार खालाम हरदो अर्डार खालाम हरदो दसे उनावनो सौै
जोंहा सम मोनाबोना थांब्रबनानै जों लायब्रबनो सम मोना दा जों सम मोनाबा जों इन्टारनेट दं नालाय जों जों जोङो मबाइलनि थ्रुयै जोङो अर्डार खालामनानै जोङो नांगौ मुवाफोरखौ जों बायनो हायो।
औ औ औ नंगौ देमान दोनथ'सै दे दे